हेलौ नोंथां।
औ औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ
दा नोंथाङा ओरैनो दंङब्ला जों एसे आयदानि सायाव सालायनोसै आरोना।
औ जागोन दे नोंथां।
आयदायानो जाहैबाय बा मिथिंगायारि सम्पद। खौ जोंनो मानो नांगौ मिथिंगारि सम्पद गैयाब्ला जों मा जागौमोन बेनिसायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां?
औ जागोन दे।
दा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिंगानिफ्राय मोननायखौनो बुंजायो आरो। नङा होमबा नोंथां मिथिंगायारि सम्पद गोबां दङ जेरै जोङो दै दैयाबोथ' जोंनि मिथिंगायारि सम्पद मोनसे नोङा होनबा नोंथां बैजों लोगोसे जोङो अन्थाइ बाला बेफोरबो मिथिंगायानि सम्पद। ओ लोगोसे हासिंनिफ्राय मोननाय खैला पेट्रल बायदिसिना थावफोरानो बे मोनफा मोनफा मिथिंगायारि सम्पद आरोना नोंथां। दा जों बेफोरखौ माबायदि बाहायो आरो जों बेफोर गैयाब्ला मा जागौमोन जों बेनि सायाव सावरायनो नागिरदों दा जोङो गिबियावनो जोङो हाथथाय आरो बालाफोरखौ जों जुदि सानोब्ला बा जों नायोब्ला बेफोर गैयाब्ला ब्ला जोङो जोंनि समाजाव दा जों जेरैबायदि नुदों बिल्डिं बारायनाय बा लामा बारायनाय बानायनाय दालां बानायनाय नङा होमबा नाला बानायनाय। बैफोरो मा जागौमोन गोब्राब जानानै फैगौमोन होनना बुंजायो आरोना। हयथु गोब्राब जायामोन। जानो हागौ बेनि सोलायै आरो अबेबा मोनसे मिथिंगासफोरखौ बाहायनो हागौमोन नाथाय बेफोर सम्पदखौ बाहायनानै गुबै जाहोनानो जाबाय बेफोरजों बानायोब्ला मोनसे मोनसे बिल्डिं बा मोनसे न'आ गोबां गोरा जानानै थायो आरो ना नोंथां। हयथ' बेनि थाखायनो बेफोरखौ बानायनाय जायोमोन बा बेखौ बाहायनाय जादों आरोना मिथिंगानिफ्राय मोननाय दा बेनि अनगायैबो जोंहा थाव खौ जोङो हा सिंनिफ्राय मोनो। बे बेफोर गैयामोनब्ला जोंहा दिनै गारि मथर सालायनो हानाय नङामोन। एर'प्लेन सालायनो हानाय नङामोन जोङो ट्रेनफोरबायदि खारग्राखौ जोङो जों खारहोनो हानाय नङामोन ट्रेनखौ जोङो जों इलेकट्रिकजों खारहोनो हानो जाबाय। गोदो बेखौथ' पेट्रलजों खारहोआमोन नाथाय बेखौ खैलाजों खार होननाय जायोमोन ट्रेनफोरखौहाय बेवहाय खैलानिबो जोबबो गोनांथि जानानै फैयोमोन। खैलायाबो मोनसे हारसिंनिफ्रायनो मोननाय बेसाद नङा होमबा नोंथां नाथाय
औ नंगौ।
बेफोरो मा होनना बुङो बेफोरथ' जोबनो थांनाय बुसतुआ जोबनो थांनाय बुस्थु नङा बे मालाबा समाव बे बेफोर ओ मिथिंगाया सम्बलफोरा जोबलांगोन आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
दा बेफोर जोबलांनायाव जोंहा गोबां जेंनाबो जानो हागौ। दा बेनि सोलायै आं आरो बाव मोनसेबाव ओ मिथिंगायारि सम्फदफोरखौ बुंनो थांगासिनो दङ बा बे सम्पदानो जाहैबाय दै जायखौ जों सानफ्रोमबो बाहायो। खिन्थु जों दै गैयामोनब्ला जों सुबुं माहारियाव हयथ' रानथाबनानै आलादाबो जानो हागौमोन बा गुबुन थैलांनोबो हागौमोन सोरबा सोरबा नङा होमबा नोंथां। जोङो मालाबा समाव जोङो ओंखाम बायदिसिना जाग्रा बेसाद मोनजायाब्लाबो जोङो दै लोंनानै थानो हायो। दै गैलाबा दै गैयाब्ला माने मोनसे ओंखाम जाबाय थानाय समावबो सोरबा नांथारानोबो हागौ आरो ना खस्थ'बो मोननो हागौ बेबायदि जाथायफोरा जागौमोन आरो। दा नोंथाङा बेनि सायावनो फंनैसो बुंग्रोदो।
औ जागोन दे नोंथां जोङो जोंनो मिथिंगायारि सम्पदखौ माने जोङो जोबोद गोनांथार मिथिुंगायारि सम्दआ जोङो बे जिथु जोङो हां लायो जे जो हां लानायाव बांसिनै जोङो अक्सिजेन गेसफोरखौ मोजाङै मोननो हागौ। अक्सिजेन गेसखौ जोङो बेसादनिफ्राय जोंङो अक्सिजेना मिथिंगायारि बेसादनिफ्राय जोङो मोनो। आरो जोङो कार्बन डाइ अक्साइद हगारो आरो जोंनि हगारनाय गेसखौ बिफां लाइफांआ जायो।
औ।
आरो जोङो मिथिंगायारि सम्पदखौ जोङो गोबां बिदिनो न' बां लुनायफ्राव जोङो गोबां बाहायनो मोनो जे आरो मिथिंगायारि सम्पदआ गैयामोनब्ला जार बायदि दंफां जोंनि न' लुनाय बायदिफ्राव माने गोबां जेंना सोमजिगौ जों मिथिंगायारि सम्पदा जुदि जोंनियाव हायामोनब्ला जोङो बायदि जोंनाव दैफोरखौबो जोङो बाहायनो हानाय नङामोन जोङो दै नङाबाथ' जोङो जिउआनो थांना थानो हाया नामोन माने फुरा जिब जिबिफ्रानो थांना थानो हानांगौमोन आरो मिथिंगायारि सम्पदआ जुदि गैयामोनब्ला दा मिथिंगायारि सम्पदआ जोबोद जोंनि थाखाय बे जिउसो आरो मिथिंगाया मोनसे मिथिंगारि सम्पदा गासिबो दैनिफ्राय लानानै गासिबो मिथिंगायारि सम दानोनानै जोंनि जिउसो होनजायो आरो सानो थाङोब्ला जोङो जेरावबो माने मदद होयो जेरै जों जोंनियाव जानाय जानाय लोंनाय बायदि जोंङनाव मैगं थाइगंफ्राबो गासिबो मिथिंगायारि बेसाद दिनो हाग्राफोरनि मैगं बायदि बायदि गोबां थायो। बिदिनो जोङो आरो मेडिसिन बायदि जोंनि बेमार आजारफोर जाबा मेडिसिनफ्राबो जोंना बिफां लाइफांजोंनो बानाय हानाय जानाय बेबायदि मोनजानाय बेसादफोर दङ जोङो बेफोरखौ जों माने बेमार आजारफोर जोङ फोसाबनो हायो मिथिंगायारि सम्पदा माने जोंनि थाखाय गोबां खामानियाव होयो जोङो मिथिंगायारि सम्दखौ जोङो माने मोब्लिबबो बानायनो हायो जोङो दैखौ जोङो देम बानायनानैबा बान्दो थेनानै जों बेयाव टारबाइन बाहायनानै जोङो खारेन्ट बिजलि माने इलेक्ट्रिसिटिखौ जाने बानायनाय जादों ज मिथिंगायारि सम्पद दैजोंसो बानायनाय जादों दा बेजोंनो गोबां जोंना खामानियाव होदों बिदिनो न'फ्राव बायदिसिना खामानिफ्राव बाहायनो हादों जेरै लाइटफोर सुनाय दैफोर मटर बाहायनाय बायदि टिभि बायदि बायदिखौ जों माने मोब्लिबनिफ्राय जोङो मोननो हादों बेफोर गासिबो मिथिंगायारि सम्पदनिफ्रायसो जोनोम मोन्नाय गोजा गासिबो माने मिथिंगायारि सम्पदानो माने गोबां बिदिनो जोङो मावनो हायो बेसादखौ मिथिंगायारि सम्फदा जोंङो मावनानै देखायदों मिथिंगायारि सम्पदा जोबोद गोहोगोरा आरो मिथिंगायारि सम्पदा जोंखौ सान जोंखौ फोजोबबो हायो जोंखौ माने जिउबो फोजोबनो हायो हमना ला मिथिंगायारि जाथायफोर जेरै बांग्रिं एबा बारहुंखा एबा दैबाना जुदि गोबां खैफोद लाबोहैनो हायो होमबा बेफोर गोबां खैफोद लाबोनो हायो जेरै बांग्रि ाब बोाहायो जेरै दैबाना आरो सुनामिफ्राबो मिथिंगायारि जथाय बायसेन्स सुनामिफोर जायोबा पुरा बिल्डिंफ्रानो लोमसावनानै थैजोबनो गोनां जायो आरो बांग्रिंफोर मावबाबो गोबां सुबुं सम्पदनि खहा जायो सुबुं सम्फदजों लोगोसे जिब जुनार दाउमा दाउसा बिदिनो बायदि आरो जोंनियाव बारहुंखाफोर फैयोब्लाबो मिथिंगावि खैफोद बिदि बारुंगाफोर फैयोबा बिदिनो न' बां सिफायलांगोन बिदिनो गोबां खैफोदा जोंनि खाथियाव फैगोन बिदिनो जिउनि खहा जागोन बिदिनो दाावमा दाउसा बायदि ओ जेबां खैफोदाव गोलैगोन गाव गावनि न' बांफ्रा बायजोबलांगोन। बिदिनो मिथिंगायारि खैफोदखौ जायो आरो मिथिंगायारि सम्पतयाव जिग आरो बेफोरुरखौसि माने खैफोद मिथिंगायारि खैफोदजों ओ जिउबो खोमानो गोनां जानो हागौ। आरो जोंनो मिथिंगाया जोंनो गोबां खामानियाव बो होदों आरो जोङो खैफोदावबो खोलैनो हागौ मालाबा समाव बिदिनो मोजांबो मिथिंगायारि सम्पदा आरो गाज्रिबो ओ आरो मिथिंगायाव बांसिनानो दंफां लाइफां बायदिफोरा माने मिथिंगायारि नि मोनसे सम्फद बांसिनानो माने जोङो जिउ थांनायाव माने बांसिन बे दंफां लाइफांफ्रा दैखौ माने लाख खियो आरो दंफां लाइफांनि बे रोदाफ्रा दैखौ लाखियो माने दंफां लाइफां जुदि गैयाबा दैया थाबथानाय नङा बिदिनो जेराव मेराव बोहैलांबाय थागोन आरो जोंनियाव दैया थाबथायाबा बालाहामा बायदि सोमजिगोन दैया जुदि थायानोबा गासिबो माने बोहैनानै अबवबा - अबवबा थां
नंगौ-नंगौ।
दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंफिनदोलायदे बेनि सोमोन्दै।
औ दा मिथिंगायारि सम्पद होनना बुंनाय नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा मिथिंगाया मिथिंगायारि सम्पद फोर जोबोद गोनां। दा मिथिंगानि सम्पद होनना बुंबा जों अखा बायदि बायदिखौबो जों मिथिंगानि सम्पद बुंनांसिगोन जाय
औ।
जाय माने सुबुंजों बानायजानाय नङा बेफोरनो मिथिंगानि सम्पद आरो। नङा होमबा नोंथां?
औ - औ - औ।
सुबुङा बानायनानै लानो हायो बेथ' सुबुं सुबुङा सोरजिनाय सो जासिगोन। जायखौ सुबुङा बानायाखै जाय हारसिंनो जोनोम मोननाय बेफोरनो मिथिंगायारि सम्पद होनना बुंजायो।
ओं औ नंगौ नोंथां।
दा मिथिंगानि सम्पद गै थानायनि थाखायनोथ' जोंहा माइ बायदिसिना आबाद बायदिसिना गायनो हादों। मिथिंगानि जुदि सम्पद जुदि जों गैयामोन बा मिथिंगानिफ्राय जों मोनामोनब्ला जोङो दिनै आबाद बायदिसिनाबो मावनो हानाय नङामोन दा जों हा खौ मिथिंगानिनो सम्पत होनना बुंनांसिगोन जों जाय हायाव जोङो दिनै न' लुदों। लामा बानायदों, ओ फुख्रि बानायनो लादों सोरबा सोरबा बायदि मैया खामानिखौनो जोङो मिथिंगानि सायाव जों बानायगासिनो दङ आरो। लुगासिनो दङ। नों मिथिंगाजों नोंगौ नोंथां बुंनाय बिदिनो मिथिंगाजों नङाब्ला मिथिंगायानो जोंखौ फोथैनोबो हायो मिथिंगाया जोंखौ मा होनो सुबुंबो बानायनो हायो सुबुंबो सोरजिस सासे मोजां मा बुंनो हायो जोंखौ ओ सोरजिथाय सोरजिहोनो हायो आरो मिथिंगायानो।
अ।
नङा नोंथां?
ओ नांगौ नो
औ दा मिथिंगा मिथिंगानिफ्राय जिथुबा जों खैफोद होननानै बुंङोबाथ' जोङो जों बारहुंखाफोरखौबो बुंजायो मिथिंगा मालाबा समाव हरखाब बारहुंखा फैनानै जोंनि न'खरफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो सुबुं अनजिमाखौ मालाबा फोथैलाङो। दा मिथिंगायाव जोङो मा-मा मोनो? थाङो होनना बुंबाथाय जोङो मिथिंगायाव जोङो सुबुं मोननो थाङो लोगोसे जिब जुनार जिउ गोनां बेफोरखौ जों मोननाय जायो। नङा होमबा?
औ नोंथां।
ओ दा जोङो
बेनि अनगायैबो जोङो मिथिंगानिफ्राय जोङो बायदि मैया बुस्थु दिहुननो हादों आरो। जेरैबायदि मिथिंगानि सम्द बाहायनानै जोङो टेक्न'लजि बुस्थु दिहुननो हादों। जेरैबायदि जोङो गंसे मबाइल गंसे मबाइलाव जोङो जेरैबायदि बिनि सिङावहाय बाहायनाय खायसे शिब जाय शिबफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरजोंसो जों बानायनो हादों आरो। नोंथां जों जुदि बेैफोर मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोर सम्पदफोरखौ जेम जायखौ बुङो मोननो थाङो बेफोरजों बेफोरखौ ज जों मिथिंगानिफ्राय मोनामोनबा हयतु जों दिनै टेकनलि फुजायाव जोङो दावगानो हानाय नङामोन।
जोङो जेसेबां जि टेक्न'लजियाव डेभेलप जादों। बेफोर गासिबो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसाद बेफोरनि थाखाय जानो हादों होनना बुंनो हायो आरो नोंथां। दा मिथिंगायानो जोंनि मोनसे बे मा होनदों बेसेन गोसा रिसरसेस आरो।
औ।
नङा होमबा नोंथां। जोङो नोंथाङा बुंलांखाबाय जों लाइट लाइट लाइन बाहायनाय कारेन्ट बाहायनाय जों कारेन्ट गैयाब्ला जों मा मा ज मा मा असुबिदा जागौमोन होननानै बुंनो थाङोबा जोङो खोमसियाव थानो नांगौमोन जोङो सोरांनायखौनो जों मोननाय नङामोन। गोदो कारेन्ट गैयि समाव जोङो केरासिन बाहायोमोन केरासिनाबथ' मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादानो बेबो नङा होमबा नोंथां।
औ‌ नोंथां।
दा टाउन सहरफोराव जेसेबां जों दारिमिन नुदों दारिमिन फसंनाय नुदों। बे बे गासैबो मिथिंगाजों सोमोन्दो थानायसै आरो। मिथिंगा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिथुबा मेचिन आरि मेसिनथ' नङा जों मेसिन बा बानायनो हादोंमोन। बेफोर मिथि थिंगानिफ्राय मोननाय रिसर्सजों जों बानायायनो हादों नङा नोंथां।
औ नोंथां।
दा जोंना समाव जाना फैबाय नामा नोंथां।
औ जाबाय समान
औ दे दखिथ'नोसै।